हेलौ खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथां अ मा खालामदों नोंथाङा
हेलौ
खोनादोंना नोंथां मा खालामदों नोंथाङा दा
ओरैनो दं आंङो
अ ओंखाम जाखांबाय
ओंखामखौ जाथवाखै
अ
औ
दाथ' होमबा नोंथाङा एसे फ्रिआवनो दंदां
औ फ्रियावनो दंङ
अब्ला जोंहा दे मा मोनसे टपिक लानानै रायज्लायलायनोसै
औ औ
टपिकआ जाहैबाय जेरै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माखासे जिब जुनारखौ मैहुर खालामना जायो आरो माखासेखौ न'आव फिसिना जायो बिनि सायावनो रायज्लाय रायस्लायसै नङा होनबा
औ औ जागोन दे
अ जेरै फारि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासेखौ मैहुर खामना जानाय हिसाबै माने बे हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार मै, अमा, हाग्रानि अमा मैसो बेफोरखौ मैहुर खालामना जायोमोन आरो आरो बिनि अनगायैबो माखासे जेरै सेसा एन्जर बेफोरखौबो मैहुर खालामनानै नागिरना जायोमोन आरो आरो बिनिनो हाग्रानि ओमफ्राय दाउमा दाउसा बेफोरखौबो जायोमोन आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरै न'आव फिसिजाग्रा जुनारफोर ना अमा दाउ न'नि दाउ बेफोरखौ फिनानै जायोमोन आरो नाथाय बैफोर फिसिनाय आदबफोरा आथिखालाव एफा एनै सोलायलांबाय आरो जेरै गोदान मुगानि औ गोदान मुगानि जेरै अमा फिसिनायाबो जों जेरै दिसि अमा बेबायदि बिदिनो अमा गुबुन गुबुन रोखोमनि अमा फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बै बेफोर फिनायफोरा आथिखालाव बांसिनै बेफोर फालांगियावसो मावनायखौ नुसै आरो बर'फोरा नाथाय गोदो गोदाय बर'फोरा न'खराव जानो थाखाय बे जानो थाखायल' फिनाय जायोमोन आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा
औ औ बुंनोहागोन
औ बुं दे
औ जेनेबा फिनायनि सोमोन्दै ना जेनेबा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने जेनबा जेरै न'आवनो दाउ अमा फिसिनाय माने गोबां रोखोमनि फिनाय नुनो मोनो बिदिनो अमा फिसिनाय ओ अमा खौ माने बर'फ्राहाय गोदोनिफ्रायनो फिखायो
औ
आरो बिदिनो जेनेबा दाउ दाउखौबो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा जेनेबा अमा फिनायावहाय ओ अमानो माने माखासे बिनिफ्रायबो जों अमानो आदार होनायखौ जों नुनो मोनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जोङो मिथिंगानिनो जेनेबा ओ थास'थास'खौ थास' माने बिफांफोरखौ जों माने होनानै बिनि बेखौ रुनानैहाय माने अमानि आदार खालामनाय जायो आरो औ बिदिनो माइरंनिफ्राय जेनेबा गुन्दै ओंखारोना नोंथां औ बे गुन्दैखौ माने ओ अमानि आदार होननानै जों माने साननाय जायो आरो औ आरो बिदिनो गोबां रोखोम नि जेनेबा ओ आदार होननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जेनेबा आथिखालाव ओ बेबादिनो गोदोथ' बारा माने बेराम बायदि सोमजिनायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव माने सोलायनायखौ जों नुबाय बिदिनो अमाफ्राबो माने आथिखालाव बेमार जानो हमबाय आरो। औ आरो बिदिनो जेनेबा आथिखालाव अमानि दामफ्राबो माने गोबां। ओ बेसेन जाबाय आरोना। बिदिनो नोंथांमोननिसिम जेनेबा अमाया बेसेना बेसेबांबा जाखो दा आथिखालाव?
बे जोंनिया गो जों उन्दै टाइमावबाथ' हानद्रेद रुपिसफोरावनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बियो फर हान्द्रेदस्रां थांनायखौ नुबाय आरो अब्लाथ' बुहुत जों मानेकि बेफार फालांगियाव बेयो बुहुत जौगानाय आरो आंनि बायदिबा आरो बेफोर बेफोराव माबाखौ जिब जुनारखौ फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि न'खरखौ आरो गावनि बेफार फालांगिखौ जौगाहोनो हायो आरो।
औ औ।
जेरैबायदि न'नि दाउ औ बेफोर न'नि दाउफोरखौ फिनानैबो आथिखालाव गोबां बेफार फालांगि मावो आरो बर'फोरा।
औ औ।
औ आरो बैफोरखौ माने गोबां मा मैगंजों जाबागोथाव जायो बेफोरखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मिथिखागौ आरो जेरै अमाजों अनला। अमाजों थास' अमाजों मैथा। गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदिनो जानाय जायो आरो अमाखौ फोराननबो जायो बिदिनो गोथाङै फोराननानै दोननानैबो गोथाङैबो आरो गोथाङै बो एवनानै जायो आरो।
औ औ।
औ। नो-नोंथाङा बेफोर जानायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर बुंगोन नामा?
औ जेनेबा जानाय ओ जों फिनाय जेनेबा दाउ जों दाउफोरखौबो जों न'आवनो जा यो बिदिनो ओ आला जेनेबा आलासि दुमसि बायदि जा फैब्ला जोङो माने गोदो थ' जों जेनेबा आलासि दुमसि फैल्बा स दाउ लकेल दाउ न'नि दाउखौ माने जोबोद जानो गोथाव मोनो नङा होनबा? औ आलासिफोराबो माने जानो गोथाव मोनो आरो जेनेबा आलासिफोर फैयोब्ला बेफोरखौ बुथारनानै जों आलासिफोरनिनो जाहायो जेनेबा अनलाजों दाउ बायदि रोखोमनि माने ओंख्रि संनानै जा जाहोयो आरो आलासिफोरनो औ बिदिनो आरो मिथिंगानि जेनेबा दाउमा दाउसाफोरखौबो जों माखासे न'आव फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। औ बेबायदिनो जेनेबा ओ दाउ बाथ' जेनेबा बिदिनो ओ मा होनो बेखौ ओ मा दाउ होनोबा। जेनेबा माथो रोंनाय जेनेबा दाउस्रि औ दाउस्रि दाउमैना बेफोर माथोरोङो ना। औ माने बेखौ सुबुंनिफ्रायनो जेनेबा जों फिसियो नालाय बेखौ माने बर' बिसोरो माने रायलायनायखौ बे सोर सोलोंना सोलोङो आरोना जोंनिफ्रायनो ओमफ्राय औ माथो होनो हायो जेनेबा बेबाय दिनो आरो गोबां रोखोमनि बर'फोरनियाव ओ बायदिसिना रोखोमनि फिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जिब जुनारफोरखौबो जों फिनायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ आरो ओ बर'फ बिदिनो न'खरफ्राव ओ मोसौ मोसौखौबो जों फियो। आरो मोसौखौ फिनानै माने बर'फोरा गिदिर जायोब्ला माने ओ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां रां आरजिनो हायो आरो मो सौफोरखौ फाननानै। औ मोसौखौ माने बेबायदिनो जेनेबा आ दामब्रा दामब्रि थायो आरो। औ मोसौ गाय बिदिनो मोसौ दामब्रा बिदि आरो जेनेबा मोसौ गाइनिफ्राय जोङो माने ओ बेबादिनो उनावहाय माने मोसौ सौ गाया माने फिसा होयो आरोना फिसा जोनोम होयो औ आरो बिदिनो ओ बे मोसौ गायनिफ्रायबो जों गाइखेर गाइखेरखौबो जोङो लोंनानै माने जोंनि गोसोखौ माने माने ओ मोजां मोनो‌‌ माने सा लोंनानै बे गाइखेरखौहाय औ बेबायदिनो माने बेखौ माने आ‌ बावबा माने आथिखालाव गुबुन गुबुन माने मोसौखौहाय माने आथि जोङो माने बे मोसौखौ बुथारनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना गुबुन जाथिफ्रा नाथाय जों बरफ्रा जाया ओ खायफा माने जोंनि बरफ्रावबो माने खृष्टानफ्रा माने जायो आरोना बे मोसौखौबो
औ
औ औ बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि जों फिसिनायखौ जों नआवनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा माखासे नआवनो फिसिनानै जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन ना आरो माबा बाफोर
औ हागोन जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय खोथाफोराथ थारानो बेबायदिनो जों नाबो फि फिसियो नखरावनो जेरै बं गंफ्रोमबो बरफोरनि नखराव जों गोदोनिफ्रायनो फ्रायनो फुख्रि जावनानै लाबोनायखौ नुनो जावना लानायखौ नुनो मोन्दों आरो नआवनो जेरै गोसोबानो फख्रिनिफ्राय हाननानै जानो ना बेफोरो जाबाय मानेखे जों नआवनो थाना थानाय जाग्रा बेसादफोर आरो बैफोर नाफोरा मानेखे जों गुबुन मानेखि गुबुन दैसा दैमाफोरावबो जोङो गावसोरनि दोरोङारि गियानफोरजों हमनानै जानायखौ नुयो आरो बरफोरखौ जेरैबायदि जेरै ना खावै नास्राय ना ना फिथिख्रि ना मावा ना बोथिया बेफोरो जाबाय हाग्रानि नाफोर आरो जेरै ना रौना बेफोरखौ मानेखो जों फुख्रियाव फो माबानाय जायो आरो फिसिनाय जायो आरो आरो बैफोर नाफोरखो लानानैनो नो बरफ्रा सिमांफोरावबो माखासे फोथायनाय दं आरोना जेरै सिमाङाव ना फिथिख्रि नुयोबानो नांनाय एबा सोलायनाय नां नाय नुयोब्ला बावैनो आखाइयाव रां फैगोन होनना सानो आरो बरफ्रा मानेके सिमाङाव आरो ना फिथिख्रिखौ नुयोब्ला सि मानेके रां आखयावनो फैगोन आरो दाबावैनो बेबायदि फोथायो आरो आरो बेनि अनगायै सिमाङाव सिंगि ना गावजानाय नुयोब्ला मानेखे दायना बिदिफोरा मानेखि नोजोर होदों गाज्रि माबाफोरा बारफोरा नोजोर होदों बिदि होनना सानना लानाय जायो आरो बरफो
औ औ
नि अनगायैबो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि मोसौफोरनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो जियो बेफोरो गोदोनिफ्रायनो थारैनो बेफोर बेफोरो जो फैबाय थानाय आथिखालावबो बेफोरखो सोलिनाय जेरै गाइखेर मोसौआ गाइखेर होयो बे गाइखेर बेखो जों फालांगियारि बिथिङाव बाहायो जेरै हाथाय बाजाराव फान नो बेफोरबो जोंनि थाखाय मानेखे जौगानाय आरो एसेबाबो आरो बैफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनानैनो जों जोङो फालांगियारि बिथिङावबो बर'फोरा जौगानो हादों आरो आं नुनाय बिथिङाव आरो जेरैबायदि गोदो अमाफोरखौ फालांगियारि बिथिङाव बाहायामोन अमाखौ खालि गामियाव जानो बा न'आव जानो थाखायल' फियोन नाथाय आथिालाव बेफोरखौ न'खर खाथियावनो आथिखालाव त्रिसथा सललिसथा बिदि लानानै फिसिनायखौ नुयो आरो बै फोर अमाफोरा ल लकेल अमा नङा लासिनो सालानि अमाखौ बांसिनै बायनानै फियो आरो। आरो बैफोर अमाफोरखौ फिसिनाया आथिखालाव मानेखि गोदान ओंखारनाय जेरै गुैन्दै गुन्दैफोराबो गोदान गोदान माने मेदिसिन होनाय बैफोरखौ खौ जाहोनानै अमाफोरखौ फिसिनाय जायो आरो इदिनो सय बोसोर सात सत बोसोर सय मास सात मासनि गेजेरावनो बै अमाखौ फाननो हानाय जायो आरो। गिदिर जायो आरो थाब थाबनो आरो नोंथाङा बेफोर जिब जुनार फिसिनि बागै आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा?
आं हागोन औ जेनेबा बर' एफाबो माने बोरमा बोरमाखौथ' बर'फ्रा फिसियो नङा होनबा नोंथां औ। बोरमाखौबो माने फिसिनानैहाय गोबां रोखोम ओ गोबां रां आरजिनो हायो बरफोर ओ फिसिनानै बेबायदिनो जेनेबा बोरमा ओ बोरमाखौ माने बे ओ बायदिय बिदिनो जेनेबा बोरमायाबो माने जोनोम होनो हायो, बोरमा फिसा। औ बिदिनो मासेयावहाय माने ओ मासे ओ मानै बा ओ माथाम बेफोरबायदि जोनोम होनो हायो आरो बोरमा। फ्रा औबिदिनो आरो बे बोरमाखौबो जों माने जायो बर'फ्रा आरो माने आथिखालावथ' गोबां माने दाम जाबाय आरो ना बोरमा बेदराहाय माने बायनोनो माने सोरबा सोरबा माने बायनानै जानो हाया। बयबाबो ओ जेनेबा दायोथ' बिदिनो सयस' सातस'सो जाबाय नङा होनबा नोंथां दामफ्रा। औ मिथिनाय मथेब्ला।
औ
औ औ बेबायदिनो बोरमाखौ फिसिनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आथिखालाव आरो। ओ बोरमाफ्रा जेनेबा बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा गांसो गोरलै बायदिसिना आरो। बिफां लाइफांनिफ्रायबो जों बिसोरो आदारखौ माने बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
बा रायलायनाय सम बेखनियावनो जाथ'बाय नामा नोंथां जोंनि स समावबो जाबाय, औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे
औ दे दे।